औ औ खोनादों बुं।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो दंथ'यो।
अ बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावराय जाग गोन‌ नामा नोंथां?
सावराय जागोन दे।
बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि ओ जि दानायनि सोमोन्दै सावराय नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन बुंजागोन।
ओ बिदिब्ला आङो दिनैनि बे जोंनि सावरायनाय बेखौ आङो जागायग्रोनोसै नोंथां।
औ दे।
औ ओ बर'फोरनि जि दानाय होनोब्ला ओ जोंना बर'फ्रा ओ गोदो गोदाय निफ्रायनो जिखौ गावसोरनो गावसि नि न'आव ओ गावसोरनो खुन्दुं दिहुननानै दानानै लायोमोन आरो। ओ जेरै खुन्दुंखौबो बर'फोरा गावसो रनो ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय आरो माखासे खुन बिफां बेफोरनिफ्राय ओ खुन्दुंखौ गावसोरनो दिरुननानै माखासे दंफां लाइफां बिलाइ बिबार बेफोरनिफ्राय गाब गाना नै जिफोरखौ दानानै लायोमोन आरो जेरै बर'फोरा ओ बर' हिनजावफोरा दख'ना आरो फास्रा जोमग्रा माखासे बेफोर गोनां जानाय जिफोरखौ गावसोरनो गावसोरनि आखाइजों खुन्दुं लुना नै आरो खुन्दुंआव गाब गानानै गावसोरनो दायोमोन आरो। आरो बर' हौवाफोरनि गानग्रा गामसा आर'नाइ फालि बे बेफोरखौबो बर' आइजोफोरा गावसोरनो गावसोरनि न'आव दानानै बेफोरखौ होयोमोन आरो दा नोंथांनि मिथिनायाव गोदो गोदाय बर'फो रा जिखौ माबोरै दायोमोन नोंथाङा बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
आं गोदो गोदायनि बागै बांद्राय बिदि आयदिया गैया ओमफ्राय आं नुबोनायखिनिखौ आं बुंनो हा
औ जागोन दे नों
माने आं नुबोदों जोंनि मादैमोनखौ आइमोनखौ माने बिसोरो मुस खुन्दुंखौ माने बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बेखौ बबिनाव साग्रोयो आरोना। बबिनाव सानानै ज जेेनथेरजों सायो जेेनथेर सोरखि नांगौ जायो।
औ
बेयाव बबिनाव माने बेखौ एसे बुंजासे बुंजासे गिदिर गिदिर एसे साननानै बेबायदि रेडि खालामनानै दोनो बिनिफ्राय जथराव बेनिफ्राय रेडि खालामनानै ओमफ्राय खुन्थिया गायनाय जायो बेनिफ्राय अ बेखौ मा होनोमोनथाय जि माबाखौ बै आं बेखौ गोसोआव गैला बि निफ्राय रेडि खालामनानै जिखौ बिदिनो थांलाय फैलाय सोंनाय जायो आरो ना सोंनानै बे बायदिनो बेसेबां नांगौ बिसोरखौ माने जिखौ आइदिया थाखायो आरोना बिसोरो जाय जि सोंग्रा बेनिफ्राय जेनेबा दसखान बा फन्द्र'खान बेयाव बेसेबां नांगौ बेसेबां गोलाव जानांगौ बे खौ गासिबो आइडिया थाखायो हिसाब खालामनानै बेबायदिनो खायनाय जायो आरोना माबा आं आं बारा मिन्थिला माने आङो
औ औ
नोंथाङानो फोरमायदों बिदिखौ आं आइ
औ औ आङो नुदों आरो नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बादि जेरै नोंथाङा बिमादैनिफ्राय माखासे एसे एनै जा नुदों बेखिनिखौ फोरमायबाय नंगौ जोंनि न' खाथियाव बो माखासे आंनि बिब' आरो मादैमोन आरो आयं बिसोरो दायो आरो नंगौ आंबो जि खौ जेनेबा आंथ' हौवा मानसि दाफेराखै थेवब्लाबो आङो नुयो आरो माने जोंना माखासे न' खाथिना जिखौ सामफ्रोमबो दाबाय थायो आरो ओमफ्राय आं सा थानोदि जेनेबा गोदोनि आरो दानि जुगाव जि दानाया सोलायबाय आरो नोंथांों खोथााव' बुंदों गोदोनिखौ मिन्थिला नोंगौ आंबो नुवाखै थेवब्लाबो आङो माखासे जेरै जारिमिन लिरनानै गालांदों बेफोराव आङो फरायनो मोननानै मिथिदों आरो जि बर'फोरा जिफोरखौ गोदो गोदाय गावसोरनो खुन्दुंखौ जेरै थावख्रि होननाय मोनसे दङ बेजों लुनानै गावसोरनो गाब गानै जिखौ दायोमोन आरो बिनिफ्राय दानि जुगाव नोंगौ हा हााइ बाजाराव माखासे खुन्दुंखौ दहिरुन ख मोनबाय बेखौ बायनानै दानि आथिखालाव जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा खुन्दुंखौ हाथथाय बाजाराव बायनानै गावसोरनो दायो आरो नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जि थानो थाखाय जोंनो माखासे गोबां आगजुनि गोनांथि जायो जेरै नोंथाङा न बुंलांदों जेन थेर सोरखि जेरै साल खन्थाब बिदिनो गोबां रोखोमनि नांगौ आरो जायो आरो आरो जियाव जोंना बर' आइजोफोर फोर गोबां समायना रमायना माखासे आगरफोर एरोमोन आरो आङो जेनेा दाबो नुनो मोनदों आरो जोंनि माखासे माखासे जारिमिनाव लिरनानै गालांनाय माखासे थुनलाइगिरिफोरा लिरनानै गालांनायाव आङो फरायोम मोनदोंदि बर'फ्रा गोबां रोखोमनि बायदि आगर जेरै हाजो आगर दिंखिया आगर बायदि बायदिसिना फारौ मेगन बिदि आगरफोरखौ गावसोरनो गावसोरनि गोसो मथे बायदि खनायाव समायना रमायना जोमग्रायाव समायना रमायना एरनानै गावसोरनो गानो मोनो आरो जेरै दानि जुगावथ' जि माखासे जि दानायनि आदब खायदा फोर सोलायनो हमबाय जेरै गोदो गोदायनि समाव बर' आइजोफोरा गावसोरनो जिगु जिगु आखाइजोंनो जिखौ दायोमोन दानि जाव जोंना माखासे जि दाग्रा आगु फोरबो मेचन बेफोर फैबाय जेरै सम खम समनि गेजेर खम समनि समनि गेजेरावनो जोङो थाबैनो दानानै गाननो हायो आरो दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों दि? जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोरा जि दानानै जेनेबा गंसे न'ख बे न'खौ जेनेबा सुंथानो हानाय गोह द ा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागै
बेनि बागै बुंनो थाङोब्ला माने जोङो आखाइजों साल खुन्थाजों जोङो दायोब्ला माने बेयाव गोबां टाइम लायो आरो ओैनो जोङो बि फालि होननानै बुङो बेयो एसे फिसा गुसुं जानायखाय बेखौ एसे सानसेयाव गांनैफोर हानो हागोन आरोना मोजांङै दायोब्ला खिनथु गिदिर जिफोर दायोब्ला बुहुत गोबां टाइम लायो बेनिखायनो जोङो मेचनखौ बाहायोब्ला आजिखालि' बुहुत ब मिचन ओंखारबायना जि दाग्रा बेखौ जोंङो मिसिनखौ बाहायोब्ला जोंङो बेलेख बेलेख जोंङो इन्डास्ट्रिफ्राव मेसिन थायो जेनेबा बेहाय जोङो थांनानै खामानि मावनानै जोंङो मानथलि हिसाबै जों फैसा खामनो हायो आरोना जों जिखौ मालिकनो दानानै ज एसेबां दिनाव जेसेबां दानो हागोन एसेबां फैसा मोननाय सिस्टेमाव खामानि मावनानै नख न'खरखौ सालायलांनो हायो आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्रायाबो सैथो जेन'बा जेरै साल खुन्था आखाइजों जायोबा गोबां सम लायो नोंगौ नोंथां जेरै जेरै नोंथाङा बुंलांदों बिहु फालि बेफोर फिसा फिसाबा गांसेयाव सानसेयाव गांनै हानो हागौ बेखौ नोंगौ नोंथां जेरै दख'ना जि गिदिर गिदिर बे फोरखौ दायोबाथ' ओ- जेनेबा नों सानसेयाव गांसेखौनो हानाय नङा साननै सानथाम लागोन गांसेयाव बिदिब्ला जोंना ओ- जेनेबा फैसा रांखावरि खामनाय बिदिया एसे आंखाल नुज जागोन नामा आंबो नोंथां बुंनाय बायदि बेखौ सानदों आरो आंबो सानो दि ओ- बर' आइजोफोरा ओ- जेरै गोबां दानि जुगावथ' माखासे अइभिंफोर गिदिर गिदिर ओ- जेरै मेचन गोनां बेफोराव जि दानानै ओ- जेनेबा गावनि रां खावरि ओ- मोननांगौ जेनेबा रां बेखौ ओ- लानानै जि दानानै गंसे न'खौ सालायनो हायो नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बिदिनो सानो आरो ओ- जेरै जोंना द बर'फ्रा ओ- दानाय लुनाय गोदो गोदायथ' ओ- दानाय लुनायाव गोनांथि जानाय माखासे आयदाफोरखौ दंफां आरो औवा बेफोरनिफ्रायनो बानायनानै लायोमोन दानि जुगावथ' बेफोर आगजुफोर फोरखौ ओ- बाहायनाया एसे खम जालांबाय जेरै मेसिनजों ओ- स दायो मेसिनजोंसो सोङो बेफोरखौ ओ- जोङो एसे खम नुलांबाय आरो दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन गोदोनि जि दानायजों दानि जि दानायजों ओ- जेन'बा सोलायनाय बे सोलायनायाव जोंहा माबाफोर मुलाम्फा जादों नामा नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो जोंना माने समनि जाहैबाय माने जोङो मेचनाव जेसेबां स्पिदाव जिखौ जोङो सानसेयावनो बुहुत खन जि जों दिहुननो हायो जेनेबा बुहुत स्पिद जायोथ' मिसिनाव दानाया बेनिफ्राय जोङो आखाइजों दायोब्ला माने एसे दिगदारखौ नुनो मोनो आरो ना जेनेबा मालाबा खुन्दुाबबो जयो बेखौ आरो रासोआव नायनानै सोफिननांगौ जायो बेनिफ्राय आरो माने बोथोरजों लोगोसे बांद्राय अखा हायोब्लाबो जिया दाजाया एसे सानदुं जानांगौ आरो ना जि दानायानो थाखाय बेनिफ्राय आरो बांद्राय मोनाजासिमबो दाजाया जेनेबा जोङो मेचनाव दायोब्ला ओरैबायदि माने अखा हायोब्लाबो जोङो न' सिङावनो थायो नालाय मेसिनफोरा न' सिङावनो जोङो ओरैबायदि माने आरो जों दानो हायो जबाबो जेरैबा उसुबिदा गैया आरो ना मेसिनाव माने बांद्राय जखायाबो साफायैनो जायो माने मेसिनावनो जिखौबो सोंनाय जायो नालाय। माने साबसिन जायो आरोना मेचिनाव दानाया
अ
बेनिफ्राय जोङो गाननाय हिसाबै जों मेसिनाव दानायफ्रा एसे पत्ला फात्ला जायो आरो ना ओमफ्राय जों आखाइजों माइदि होनानै दायोब्ला बियो जोंनो गामसा बिहु फालि दख'ना बेफोर जोंनि थाखाय बिराद जोबोद मोजां आरो। ना गाननो बे बेसम मिथिगौ औ
दा बिदिब्ला नों थाङा बुंदों दि जेरै ओ- माइदि बिदि आखाइजों दानाय मेसिनजों दा नाया फास्ला जायो ओ आ ओ जेन'बा आखायजों गायोबा गाननाया साबसिन जायो बेखौ बुंदोंदि दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामादि जेनेबा ओ जिफोरा मा मा रोखोम जेनेबा दख'ना गामसा बेफोरो मा मा आलदा आलदा रोखोम दङ नामा नोंथाङा मोनथिगौ नामा बेखौ?
औ एसे मिथियो माने आं मोननैल' खुन्दुंखौ मिथियो मोननै मोनथाम बिदि आरो ना फलेज स्थार माने बियो फिस्ला जायो आरोना बेयो दैफोरबो सोबखाङा माने बेखौ जोङो बाहायोब्ला ओरैबायदि बे माने खामानियाव फैया आरोना ओमफ्राय गरमावबो जोबोद गरम जायो बेनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ जोङो मायदि होयोब्ला माइदि होयोब्ला माने बेयाव मार जायो बेनिफ्राय जों गाननोबो थान्दा जायो आरो ना माइदिखौ जोङो ओंखामखौ गेफे संनानै होनाय जायो बेनिफ्राय मोनसे थायो खुवा ना मा बुङोमोनथाय आं बारा आयदिया गैया
औ
फाखु खुन्दुं नामा बेयो एसे मोजां जायो आरो ना बेयो गाननो माने गाननोबो गुरै दैफोरबो जेनेबा हुगारनो हायो मोखां आथिं आखाइ बिहु फालिफोरजों बेबायदि आरो गाननोबो जों गरमाव थान्दा जायो आरो ना
औ औ बिदिब्ला ओ जोंनि ओ बर'फोरनि जिया बिदिब्ला रोखोम दं आरो बिदिब्ला माइदि होनाया गाननो साबसिन जायो आरो ना नों
औ माइदि होनायखौ साबसिन जायो आरो बे गोजाम जायोब्लाबो बे ओैबायदि मोजां टाइट इदि जाबाय था यो आरोना गाननो थाखाय
बिथां ओ जेनेब होनोमब्ला जोंहा दिनैनि बे ओ ओ जि दानायनि आयदा नि सायाव सावरायनाय बे सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। ओ दसे सम होननानै सावरायनायनि थाखाय दे बिदिब्ला नोंथां।